हेल' नोंथां
औ औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां
दे औ हेल'
औ नोंथाङा
औ नोंथाङा औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन अब्ला जों सावरायनो हागोन ना?
थां
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनिया आबाद एग्रिकालसार नङा होमबा जायखौ आबाद होननानै बुङो बे आबादनि नोंथांजों एसे सावरायनोसै
औ औ बुं नोंथां
औ जोंनि जोंनि जायगायावथ' मा मा आबाद मावो बेखौ नोंथाङा एस से ओ बुंनो हागोन नामा?
औ औ दाथ' दै दैज्लां बोथोर ना नोंथां औ औ दा दैज्लां बोथोर औ माइ आबाद जायोना नोंथां मैगं थाइगंखौबो गायो नोंथां औ औ औ दाथ' माइ गायो माइखौ औ ओ फास्थावनो जेनेबा माइलि खौ सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां बेखौ फुख्रि फुख्रिफोराव बेबायदिनो सोमना दोनदि हयथ'बा सोरहाबा फुख्रि गैया नालाय सोरबाया खायफानिया ओ बेखौ दै ओ बाल आथिंफोराव दै होनानै बेबायदि बिदिनो बस्थायाव सोनानै सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां खायफाना फुख्रि गैयिनि थाखाय औ औ बेबायदिनो सोमनानै दोननानै औ सप्तासेसो जाबा बे खौ गाजा बेरोना बेयो नोंथां? औ औ औ। बेये गाजा बेेरो अब्ला बे खौ औ औवानि औवानि आइजेङाव बेखौ खादायाव लानानै ओ बस्थानिफ्राय बख'ना लानानै बेखौ बे दुब्लियाव एवनानै लायो। जे ओ मोसौजों हयथ'बा ट्रेक्टरफोर जों बेबायदिनो हालेवनानै लायो बेबायदि फोमोननानै दोनखानाय दुब्लियाव बेखौ लांनानै सारनाय होनाय जायो आरो। आखाइ मुथिजों बेखौ सारनांगौ। सारोब्ला बेयो औ मास मोनसेसो लायो नामा नोंथां बेयो ओ र रज'नो थाखाय खोथिया औ औ औ औ औ रज'नो थाखाय।
ओ बिदिनो नैजि साननिफ्राय लानानै थामजि सा
औ औ औ लायो औ। औ औ। बेयो जौ नांगोन ना अब्लासो गायनो हागोन बेखौ औ बेबायदिनो बेखौ ओ जिथिया बियो जौवो अब्लानिया बेखौ गायनोसै समाव बेबायदिनो फास्ट आव बेखौ हुखानानै लानाया मोजांसिन आरोना नोंथां। सुखानानै लाबाय बेबायदि बिदिनो सानथामसो जाबाथाय बेखौ ओ ओइ दुब्लियाव हालौव खानानै लाना थर एबा ओ मोसौ फोरजों हालेव खानानै नालानाय बेखौ फोमोनना दोननायाव ओ मानसि आइजोफोरखौ लिंनानै बेबादि बिदिनो गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो आरोना नोंथां। औ सानथामनि उनाव गायनांगौ बेखौ अब्लाना खो मोजां जायोना नोंथां? औ गायनो थाखाय जोबोर मोजां जायो।
बे औ नोंथाङा बे गायनाया माबायदि गायनाय जायो बेखौसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ औ बेखौ बेबाय बिदिनो ओ आइजोफोरा गायनाय जायो बेखौ आखाइजों ओ एसे एसे माबानानै गायनाय जायो आरो ना औ औ ओ बेखौ खाथेक ओ खायफानिया जायगाफोराव ओ गोजान गोजानबो गायो खायफानिया आरो बोरि गोरान फोराव आरो बेबायदिनो खाथे खाथ गायनाय जायो आरो अब्लासो माइ
औ बे खोथिया औ जिहेथु खोथिया बेखौ ओ फांबैसे लानाया मो जां गायनायाव।
फांबेसे लानाया मोजां औ गोबां लानाया मोजां जाया नों थां बेयो बिलाय गोजा जाहैनो नागिरो ओ एसे खम लानाया मोजां जायो आरो दोंथाम फोर हयथ'बा मोनब्रैफोर बेबायदि औ लानाया मोजां जायो आरोना नंङाबा बेयो बिलाय-बिलाय जानो नागिरो औ माय बिदाङा मो ओ जानो नागिरा बांद्राय बुजा होनानै गायोब्ला। औ औ बेबायदिनो गायनाय जायो आरो नों थांमोननि ओनसोलजा माबायदि गायनाय जायो नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावबो बे नोंथां बुंनाय बायदियानो जा खिनि आदब एखेयानो जाफ्रामजोबो नंङा होमबा? गिबियावनो मायलि सोमनानै लानाय मायलि सोमनानै लानायनि उनाव औ बेखौ सब-सब थासोसोनि उनावहाय ओ बोखांनानै बेखौ खादायाव लानानै जोंङो दुब्लियाव लांनानै हालेवनायाव फोनाय जायो बेनिफ्राय फोनायनि उनाव थ' बियो रज'यो नालाय रज'योब्ला ओ बे ओ थोजासे गोजौ जायोब्ला गायनायनि थाखाय ओ गनाय ओ साबजाथाव जायोब्ला बेखौ गायनाय जायो नंङा होमबा गायनायनि उनावहाय औ बेबायदिनो एसे एसे देरलाङो माइया नङा होमबा औ देरलांनानै जोंहा औ बेनिफ्राय ओ आहा माइयाथ' आसिन काति नङा होमबा? काति काति मासहालाग बेमोनहैयो।
औ मोनहैयो औ औ खायफाया खेननै गाहाम गायो नामा नोंथां?
औ बेयो जोंनि ओनसो सोलाव माने आगोलनि स समावथ' ओ बोसोराव खननै माइ आबाद खालामनाय जायोमोन। दानिया दानियाथ' माने जोंनियाव
औ औ औ औ औ औ जोंनि ओनसोल जाथ' खेबनैयानो गायो। नोंथां
औ नोंसोरनियाव खननै गायो? औ औ अब्ला ओ गिबि गायनाया मा समाव जाग्रोयो नोंथांमोननिया?
औ जोंनिया बेयो औ औ औ बे थु ओम
ओ
मेसें मेसेंफोरावनो गायनाय जायो बेखौ माने दै सा होननानै बे माइखौ मा होनोमोनथाय बे खौ फुल फाख्रि होनो बेखौ गायग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां। औ फुल फाख्रि बे खौ गायग्रोनाय जायो। बेखौ फुजाफोराव होयोना नोंथां?
औ जानो हागौ बे औ औ औ माने मेसे सेङाव माने बेखौ आ बेखौ गोजां बोथ
औ औ औ गोजां बोथोरावनो गायनाय जायो मेस सेें गोजां बोथोराव गायनाय जायो नोंथां
औ औ
अ आरो बेलेग बो दंबावो नोंथां फुल फाख फोरल नङा बेलेगबो दंबावो औ औ
नोंथांमोननि जायगायावथ' माइ बोथ' गायो नङा होमबा बेनि अनगायैबो गुबुन आबादफोर खालामो नामा
हा
गुबुन आबादबो गायनाय जायो नामा
औ औ मैगं थाइगंनि औ औ औ मैगं थाइ बिफां गायनाय जायो औ बेबाय बायदिनो फान्थाव भिन्दि जिंखा औ फाइनालाव जोगोनार बेबायदि गायनाय जायो आरो जुखामबो गायो आरोना नोंथां जुखामाथ' अराय बोसोर जायो औ
औ औ नंगौ
औ औ जि टाइमावबाबो गायजायो बेयो
दा औ दा माइ आबाद होनोब्लाथ' जोंहा दैया जोबोद गोनांथार नङा होमबा अ बे दैखौ नोंथांमोननिया माबोरै दै जगायनाय जायो बे दैखौ
अ जोंनाथ' अखानिफ्रायनो जायो अखा हायोब्ला बे दुब्लियाव थाखायोना बेजोंनो गायनाय जायो दैज्लाङाव औ औ मेसेंआव आरो औ मेसेङाव आरो फुख्रि एबा बै माबानिफ्राय दैसाफोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो मेचिंनफोरजो मेसें बोथोराव औ औ दैज्लाङाव आरो थाखायो। अखा हानायानो
औ माने अखानि दैनि सायाव सोनारनो गोनां जायो आरोना।
औ औ औ औ। औ। अखा हाब्ला मोजां जायो औ औ। अखा हायाब्लाथ' गायनो हानाय नङा? औ औ।
औ औ जोंनियाथ' एसे दै जगायनाय आदबा जुदा आरो जोंनियाथ' माने ओ जिहेथु हाजो खाथि जायगा नालाय। बेहाय माने उम दैमायाथ' अराय बोहैबाय थायो नालाय। बे दैमानि दैखौनो जोङो औ। लाबोनानै माने दुब्लि दुब्लि लांनायनि ओ माने मोनसे ओ मा होनना बुङो बेखौ आदब खालामनाय जादों आरो बेयाव बे आदबजोंनो जोङो दुब्लियाव दै जगायनो हायो आरो। दैज्लांनि दै ओ अखा गैलाया ब्लाबो माने औ दैमानि दैनिफ्रायनो लांनानै गायनो हायो बेबायदि आरो।
मिथि आ नाम मिथिगौ नोंथाङा?
अ' आंनि मिथिनायावथ' गोदोनिफ्राय गायनाय होनब्ला जोङो
औ औ। बुं नोंथां औ औ।
गायो। बेनिफ्राय रनजित गायो। बेनिफ्राय औ। बेनिफ्राय माखासे दंबावो आं माने
औ आइजुमबो दङ औ आइजुम दङ बिहारि दङ औ औ जोसा माइब्रा
औ नंगौ औ। औ दिनैनि दिनावथ' औ औ जोसा माइफोरा जाबाय जोबोद बेसे सेन गोसा नङा होमबा?
औ औ औ औ नंगौ।
ओ जोसा माइब्रा बेफोरो जोबोद गोसा औ।
औ मा मा मैगं गायदो दासान्दि नोंथां?
अ' जोंनि जायगायावथ' नोंथां जोंनि जायगायाव ओ नोंथां बुंनाय बायदि दिनो होनजायो। ङो जोङो सिं खा नुनो मोनो। बेनिफ्राय जितु लेस राननानै बुङो लेस्राखौ मिथिगौना?
औ लेस रा औ।
फ्रा गायो। बेनिफ्राय फाथो जों नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जोगोनारखौ जोगोनार नुयो। बेनिफ्राय फानिलाव होननानै बुंङो जायखो बेखौबो जों नुयो। बेनिफ्राय जोङो थाइबें मोनजायो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आरो ।
औ औ बेफोरखौ मैगं थाइगं गायनाया माबायदि गायनाय जायो नोंथां बुंनो हागोन नामा?
ओ बबे मोनसेनिखौ नोंथाङा नोंथाङा बबे मोनसेनिखौ मिथिनो लुबैदोंबा?
औ जेनेबा ओ जुखामखौ मिथिगौ ना नोंथां?
ओ जोंनि ओ जोंनि जायगायावथ जुखामखौ गायनाय जाया नोंथां बेनिखायनो बिनि बागै बारा आं मिथिया औ
खौ बोरै गायनाय जायो नोंथां?
ओ थाइबें गायनाय आदबा जोबोद माने गोरलै आरो गिबियावनो जोङो थाइबेंनि बेगर खौ दिहुननानै लानांगौ जायो जोलै खालामनो थाखा खाय
औ औ
बेगर बा
बायनानै लाबो नामा नोंथां?
गायनो हायो। औ बायनानै लाबोनो हायो बा सोरनिफ्रायबा बिनानै लाबोनो हायो बेबायदिनो औ बेखौ जोङो ओ
खायफानिया औ औ
हा खौ जावग्लिना लानानै बेहाय जोङो बेगरखौ फोनांगौ आरो फोयोब्ला बेयो ओ माखासे साननि उनाव गावनो रजबोयो ओ रजबाथाय अब्ला जों बेयाव ओ जोङो जुदि गोसो अब्ला औवानि जेनलाबबो होनानै बेखौ गोजौआव थिखांनोबो हायो नङा होमबा। बा जोङो हायावबो मानबाय होनो हायो आरो बेबादि बिहा जेबो माने एसेबां गोरा आदब गैया आरो ओरैनो मानसिफोरा ओ फोनानै दोनब्लानो बे गावनो हार सिंना मोजां देरबोयो आरो
औ औ
अब्ला नोंथां
अ' औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय। औ
दे गोजोननाय थाबाय।